हेलौ औ औ बन्दु
औ बन्दु बुं
खोनादों ना
ओ खोनादों
खोनादों अ
ओ खोनादों बुं दे होमबा जोंहा दिनैनि टपिकआ जागायनोसै ना
जागायदो
दे जोंहा दिनैनि टपिकआ जादों बेरायनाय बा जारनि
औ
बेरायनाय एबा जारनि औ आङो बिखौ सोंनो सानदों दि नों बबे बबे जायगायाव थाबायहै है आरो बबे बबे जायगायाव नोंथाङा बेरायहैखो ओमफफ्राय नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स लाखो नोंथाङा माबायदि फिल मोनखो आरो नोंथाङा बबे बबे बेबायदि मुंदां खा जायगायाव थाबायहैदों नोंथाङा बिनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
बुंनो हागोन नोंथां उ थारमाने नोंथां
औ
बारा गोजानथ' खोनाबाय खोनाबाय आं बारा गोजोना आं बारा गोजान जायगायाव ओम दे आं बुं सै दे।
औ दे ला जागायदो दे। औ खोनादोंदे जा
बारा बारा गोजान जायगायाव आं थाङाखै खोनाबाय।
औ औ औ खोनादों बुं दे।
आं बारा गोजान थाङाखै ओरैनो ओरैनो गुवाटि गुवाटि दार्जीलिं मानास
औ।
सिलं सिलं बे फ्राव थांखांबाय आरो ना।
औ नोंथाङा बि जाय मबे मबे जायगायाव बेरायहैदों नोंथाङा मबे बबे जायगायाव बेरायहै दों नोंथा नोंथाङा बे जायगाफोरनि बेबायदि समायना जायगाफोरखो मबे मबे जायगा मबे मबे जेरै बबे बबे जायगाखौ नुनानै नोंथाङा बिदि समायना गोजोन्नाय मोन्दों नोंथाङा बेफोरनि फारसे बुंनो सानदों नामा? मा मा मुंदांखा जायगाफोर दोङो?
आं मथा मथि शिलंआव थांदों। खोनाबाय शिलंआव। सि-सिलंआव खेबसे थांदो आं
औ औ।
खोनाबाय? सिलंआव थांदों बेनि उनाव बेनि उनाव गुवाहाटियाव थांदों।
औ।
खोनाबाय? गुवाहाटियाव थांनानै बेनि उनाव मानासावबो थांबावदों आं
औ औ।
उम थारमाने बिस्राव थां। माने आं गोजोननाय मोनदों आरोना जायगाफ्रा मोजां मोजां मोजां जोब जायगा थायगा। जायगाफ्राबो साफाजोब फिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला गासिबो मोजांजोब आरो ना
औ
मोजांजोब
दे होमबा नोंथां आं आंनि फारसे
नो नोंथाङालाय अबे अबे जायगायाव बेदाइखो आं मोनथि नो हागोनना नोंथां?
अ हागोन दा दे आं होमबा आं आंनि फारसे आं जागायनोसै।
उम
खोनादोंदा नोंथां?
औ खानादों दे बुं
औ होमबा आङो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव थाबायबाय आंङो बयनि खौबो मुंदांखासिन जायगाया जादों आङो थाबायनाया जादों बेबायदि गुबुन देसाव आं थांदोंमोन। ओ जेरै बुंनो थांबा ओ जापान जाय जायगायाव बिबायदिनो जाहा न'नि फेमिलि मेम्बारफोर दोंहैयो जाय नि थाखाय आं जापानाव बेबायदि न'नि फेमिलि मेम्बारनि जुवावनो आङो बेबायदि बिजा बनायनानै आं जापानाव थांनो हादोंमोन।
औ
आङो थांनानै जापाननि मुंदांखा जायगा जायखौ जोङो टकिअ होन्ना बुङो। बेयाव आङो थांदोंमोन। थांनानै बेयाव आङो गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा गुबुन गुबुन गाबनि समायना रमायना बिबारफोर नुदोंमोन जा पानिस फ्लावार आरो मुंदांखा बेबायदि ओ एनिमि जायखो जोङो ओ कार्टन होनना बुङो बेखो जोङो। ओ बुंनो थाङोबा जापानाव बनायो बां बांसिनानो बे जायगायावनो थांनानै बिबायदि एनिमि बेबायदि ओ नुहैदोंमोन एनिमिनि जिबायदि बनायग्रा एनिमेसन खालामग्रा बेबायदि कम्पानिफोर गोबां मुंदांखाफोर दङ बेखौ आं नुहैदोंमोन। आरो लोगोसे बेयाव आङो आंनि साथाम लोगजों थांदोंमोन। जोङो टु थावजेेन टुइन्टिफराव टुइन्टिफराव जों थांदोंमोन आरो बेयाव आङो ओ सेभेन देस एबा सप्तासे सात दिन आङो थानानै फैफिनदोंमोन न सिं आङो ओ जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जापाननि जिबायदि इनफ्रास्ट्राकसार जिबायदि बिल्दिं फोर जिबायदि लामाफोर एबा जिबायदि पार्कफोर गासै गासिबो साखोन सिखोन बेबायदि पेकेट ला पेकेटलु बुस्थु गारनायफोर गैया आरो लोगोसे ओ जिबायदि लामाफोर बेफोर ओरैबायदि साखोन सिखोन मोजां क्लिन साफ फा जायनि थाखाय बेबायदि ओ एयार आइकिउ एयारनि आइकिउ बिबाङा जोबोर मोजां आरो लोगोसे सम समायना रमायना बेबायदि बिबारफोर जों बुंफबनाय मोनसे मोननै जायगा दोङो ओ आङो बेयाव थाबायहैदोंमोन आरो लोगोसे आङो इण्डियानि सिङावबो भारतनि जोंनि भारतनि सिङावबो आङो बेबायदि ओ गोबां जायगा थाबायबाय जेरै आं बुंनो थाङोबा मुंदांखा ताजमहल बेयावबो आङो थांदोंमोन जोंनि लोगो फोरदों जेरै जोङो साबासो लोगोफोरजों जमा जानानै थांदोंमोन आरो बेयाव बेबायदि बियो ओरैबायदि मोजां आधुनिक जुगनि ओरै बेबायदि मोजां समायना बेबायदि ओ मेहेल बायदि ओरैबायदि समायना रमायना जोंख्लाबनाय गोसोखौ गोजोनलायनाय मोनो बेबायदि जायगायाव जोङो बेरायहैदोंमोन जायखौ जोङो मुंदांखा मुङै ताजमहल होनना मिथियो आरो लोगोसे आङो शिलं थांदोंमोन सिलंआव बेबायदि जोङो कलेज ट्रिपाव थांदोंमोन लोगोफोरदों जमा जोङो कलेज ट्रिबाव थांनाय समाव जोङो मोनानि आटथायाव जोङो जोङो बेबायदि कलेजनिफ्राय ओंखारलादोंमोन आरो ओंखारलांनाय समाव